ओ नोंथां
औ
हेल'
हेलौ
खोनाबायना
हेलौ
उम खोनादोंना खोनादोना नोंथां
हेल'
खोनायाखै
खोनायाखै
ए दा खौनाबाय
औ दासो खोनादों
उम मा खामदो
दा दङ जिरायनानै नै
होमब्ला दसे समजों बो थोरनि बोथोरनि सोमोन्दै द'से रायलायसै ना
जायो
उम
उम
जेरै बोथोरा दैलां बोथोर मेसें बोथोर
उम
नङासै
औ खोनादों नोंगौ
दैलां बोथोराव जों मा खालामो गोजां बोथोर जों मा मावो बेनि सोमोन्दै फंनैसो सावरायलायनोसै
सावराय जायो
उम जेरै गोलोम बोथोराव बा दैलां बो बेबायदि आबाद खालामनायखौ नुनो मोनो
उम
बिदिनो
माइनि आबाद मावो
आरो बिदिनो मेसें बोथोराव जेरै आलु कबि रोखोम रोखोमनि आबादफोरखौ जों मावो आरो अब्ला नोंथांनिफ्राय फंनैसो मिथिनोसै आं जास ओरैनो इन्ट्रडाक्सन होगोरबाय
उम
बोथोरनि सोमोन्दै मा मा बोथोराव जों मा मा खालामनो मोजां मोनो बा मा मा खालामो बेनि सोमोन्दै
दैज्लां बोथोरावथ' जों मिथिखायो बांसिनानो आबाद खेथि मावो
उम
बिनि सायाव आरो बायदिसिना जानाय लोंनाय फिथाइ सामथाइ बेफोरखौबो जोङो मोनजानो मोनो
औ आरो
आरो मोनसे मोनसे आंनि मिथिनायावथ'
उम खोनादोंना खोनायाखै नोंथां खोनादोना खोनादों दा
खोनादों औ
उम दे बुंदो फंनैसो